हेल'
औ औ नोंथां
नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा
औ औ औ सावरायजा हागोन नोंथां आं ओरैनो जिरायनानैसो
आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि बर' हारिया गोदो गोदाय माबोरै रायजो जायोमोन। बिनि सोमोन्दै आरोना।
औ औ।
नोंथाङानो जागायजेनग्रोनो ना आं जागायजेननोसै।
दे आं आङो एसे फोरमायनानै होग्रोनि नोंथां।
अ औ
जेनेबा जोंनि गोदोनि आबै आबौमोननि रायजो जानाय होननानै बुङो जोंनि गोदोनि आबै आबौ बा आजै आजौमोना हाय आबाद मावनायखौनो गावसोरनि जिउ खुंनायनि राहा हिसाबै आगोलो माबा बे गावसोरनि जिउ खुंनाय राहा हिसाबै आबाद मावनायखौनो बिसोरो साननानै लादोंमोन बा बाहायबोदोंमोन। आबाद मावनाया बर'नि मोनसे बेफोरबायदि नेरसोनथि हिसाबै बिदिनो जानानै थाबाय नङा होमबा नोंथां। औ आबाद मावनायखौनो बिथांमोना गुबुन माबा गुबै जिउ खुंनाय राहा हिसाबै बेजोंनो सोलिबोदोंमोन आरो
औ
औ आरो लोगोसेनो जा नांगौ बायदि जा गोथां आनो जाहाबा बोथोरनि बिदिफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जुदि मैगं थाइगंखौ न'फोरावनो गायनानै जाबा फोनानै बेफोरबायदिहाय न'आवनो जाबोदोंमोन आरो लोगोसेनो सोलों थाइ बारा गैयामोन नालाय आरो बेफोरबायदि बायदिसिना हाजिराबा बेफोरबायदि मावनानैनो गोदोनिया जा आबै आबौमोना बेदि रायजोखौ खुंबोदोंमोन आरो। औ आरो न'खर खुंनो थाखाय जेनेबा मोनसे न'खर जानो थाखाय बा बिदिनो सासे बा सासे हिन्जाव बा सासे हौवा गथ' गथाय बा आइ आफा बेफोरनि गोनां नङा होमबानो जों ज' जानानैसो मोनसे न'खर जायो होननानै जोङो मिथिखायो नङा होमबा
नोंगौ
औ औ गोदोनि सुबुंफोरा जोबोर दुखु खस्थ'जोंहाय जेनेबा जिउ खुंबोदोंमोन आरो बिसोरो गावसोरनि देहाखौ हगारसारनानै मावोमोन बा माबायोमोन बेफोरबायदि आरो लोगोसेनो न'खरनि गाहाय गिबि जा बेबायदि मावग्रा होननानै बुङोबाथ' जोङो हौवा मानसि बा बेखौनो जोङो बुंनानै बुंनाय जायो लोगोसेनो जोंनि आइजोफोराबो औ खम मोनो जोंनि आइजोफोराबो बेफोरबायदि न'खर र खुंनो थाखाय न'आवनो बेफोरबायदि हांसो दाव अमा बा बायदिसिना बेफोरबायदि बोरमा बा मोसौ बेफोरखौ फिसिनानैनो गावबागावनि नखरखौ एसे एनै हेफाजाब होबोदोंमोन बा न'खरखौ खुंबोदोंमोन गोदोथ' जोङो बेफोरबायदि बायदिसिना दाउ अमा बेफोरखौ फिसियो होननानै जोङो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेफोरखौ फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो गोदोनि जुगावथ' ओ-आदि बा बेफोरबायदि लाबोनाय होननाय मोनसे माबा दंमोन बेफोरदि लाबोनानैबो गुबुननिफ्राय औ बायनो हायाबाबो गुबुननिफ्राय लाबोथनानै। बेखौ उम-फिसिनानै बा जोलै लाखिनानै जोङो इयुनावहाय जोङो। ओ-बुरजा खालामलांनो हायो आरो लोगोसेनो ओ बायदिसिना एम्फौ एनला फिसिनानै बा। सि दानानैबो जोंनि नखरखौ सौ ओ-सालायबोदोंमोन जोंनि जा हिन्जाव माहारि आइजो माहारिफोरा बेबादि। बायदिसिना हि दानानैबो बेफोरखौ दानानै लुनानै फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो ना नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ
औ आरो मा होननानै बुङोथाय बेखौ ओ-लाथा एम्फौ एम्फौखौ फिसिनानैबो आगोलनि सुबुंफोरा थु थ बेफोरबायदि ओ-गाव गावनो बेफोरबायदि एम्फौ फिसिनानै बा एम्फौ। खौ माबानानै बेफोरबायदि।
ओ ओ नफ्रावनो लानानै बा बेनिफ्रायनो फिथोबथो दिहुननानै बा बेनिफ्रायनो खुन्दुं लुनानै गावबा गावनो बेफोरबायदि हिखौ दायोमोन आगोलनि सुबुंफोरा नाथाय दानि जुगाव बेबायदि नआवनो खुन्दुंलुनानै हि दानायखौ जों एसे खम नुनो मोनबाय आरो नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ नंगौ आगोल बेफोर दोंमोन आरो जोंनि हौवा होननानै बुङोबाथ हौवा हौवासा सुबुंफोराबो जेनेबा हौवाफोराबो बेफोरबायदिनो बायदिसिना ओ हा हाल एवनानै बा आबाद मावनानै आरो लोगोसेनो बायदिसिना बायदिसिना हाजिरा खामब्लाबा गावबा गावनो गावबा गावनि आथिङावनो गाव-गाव गसंथेनानै बेबो मोनसे बेबायदि राहा लानानै नखरखौ खुंबोदोंमोन आरो आगोलनि जुगाव।
औ।
औ। खस्थ होननानै बुङोबाथबो गोदो जोबोर खस्थ जायोनानो बेफोरबायदि आबाद मावनायावबो। जोङो मोसौजोंसो हालेवनाय जायोमोन नालाय नङा होनबा‌ नों नोंथां मोसौजों लोगोसे मानसियाबो औ मानसियाबो मेंफायोमोन। नाथाय दानि जुगावहाय ट्रेक्टरजों एवनाय जायो नालाय एस बे देहानि बोलोखौ जोंनो एसे खम नांगौ जायो आरो नङा होशबा‌ नोंथां।
औ-औ
औ-औ नोंथाङा जेनेबा मा सानो बेनि बागै एसे।
आङो नोंथांनो औ औ आंनि गोदोनि। गोदोनि आबै आबौमोना माबोरै रायजो जायोमोन बिनि सायाव आं एसे फोरमायनो सानदों। दा गिबियावनो जोंहा ओ-गोदो गोदाय आबौ आबैमोनहा जेनबा खस्थयै रायजो जाबोदों नोंथाङा थारैनो बुंदों सै सैथो दा बिनि बेलायाव माखासे ओ गोबां बाथ्राफोर खोनाबोयोमोन आरोना बिसोरनिफ्राय जोङो खोनाबोनो मोनदों। सल बायदि खोन्थाबोदों जोंनो सानसे समाव दा बेफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होनो सानदों आरो ना गोदोनि सम फोरावहाय बिब्दिनो ओह-जेरै उम आबाद मावनाय ओ-आबाद मावनाय बा माबा मोनसे सावरि बादालि दालिफोरबो बेबायदि अनेक थायोमोन आरोना। आबाद मावनायफोरावबो औ आबाद मावनायावबो ज- जयैनो मावोमोन। आरो ओ-नखरफोरावहाय औ औ नखर फोरावहाय सोरनिबा नखराव मोनसे ओ हाबाफारि खामानि मावनायनि हाबाफारि जादोंब्ला बेवहाय ज जयैनो गामिनि ओ ज' जानानै खौसेयैनो सावरि बादालि लेंलायनानै ज-ज माने खामानिखौ हाबा मावलायोमोन जाहैबाय दा बेनि उनाव आरो माखासे जेनेब्ला गामियाव बेहाय बिबदिनो मोनसे न'खरावनो मोसौफोरा बिदिनो मैसौ फोरा सेजौ आरो सेजौ बाजि दाइनजिथा बेफोरबायदि माने गोबांथार फिसियोमोन आरो।
औ नंगौ नथा नांगौ औ गोदो गोदायहाय जायगायाबो एसे औ जायग जुगायाबो एसे दंमोन नालाय नंङा होमबा नोंथां दानि न' दानि जुगावथ' न'खरानो जाहैजोबबाय‌
औ माने बे मोसौ फिनायावहाय माने ओ मोसौखौ बेंनो थाखाय लावखारखौबो सानै बा साथाम बिदिनो नांगौ जायोमोन आरोना बे समाव औ आरो गोदोनि समफोरावहाय लोमजाबा साजाबा जेनेबा माबा मोनसे बेराम आजारफोर जायोब्ला बेफोरबायदि जायोब्ला जोंहा डक्टर डक्टरनाव थांङो जोंहा। खाथियाव देहा फाहामसालि गैयामोन आरो लामाफोरनि हान हान्था मेलायाबो गाज्रिमोन
औ नंगौ
अ जोंहा थांनोबो गारि मथरबो जोंहा बे समावहाय बारा गैबांङामोन बिनि थाखायनो जोंहा गोदोनि आबौ आबैमोनहा खिन्थानाय बायदिब्ला माखासे हाग्रानि अ दंफां रोदा बब्ला दंफां मुलिंफ फांनि बिलाइ बा दंफांनि बिगुर दंफांनि फिथाइ बेफोरखौनो देग्लिनानै माने बेराम जानाय मानसिनो जाहोयोनो जाहोनानै फाहामोमोन जाहैबाय औ बेबायदिनो ओमफ्राय आरो
दानि
औ औ नोंथां औ
औ औ
बिदिनो गोबां दुखु खस्थ' जाबोदों दों होननानै जो मिथिखायोनो जोंनिबा आबै आबौ मोनानो जोंनो सल'बाथ खोथा हसै फोरमायनो हायोमोन नंङा होमबा नोंथां फरायसालियाव थांनायावबो औ गोबां खस्थ' जायोमोन होननानै खोनादों जोंङो खस्थ'नि थाखायनो जेखाइ ब्रा सुबुङा फरायसालियावबो थाङांमोन बा आरो गोज जोननि जुगावथ' माहाजोन बा माबा बेफोरबायदि दंमोन नालाय गोबां सुबुंफोरानो ओम बेफोरबायदि दाहोना बा रुवाथि बेफोरबायदि थानायखौ आगोलो एसे बांसिन खोनायो
औ खोनायोमोन औ
औ खोनायोमोन आगोलनि जुगावथ' गोबां औ गोबां गोदोर गोदोर जेनेबा मा मासिं बेफोरबायदि दंङोमोन होननानै जों मोनथिदों खोनाबोदों बेवहाय गोबां औ औ नंगौ बेफोरो गावसोरनि नखरावहाय बेफोरबायदि दाहोना रुवाथि गोबां लाखियोमोन होननानै जोंङो खोनाबोदों आरो जोंनि आबै आबौनि मोननि खुगानिफ्राय
औ औ आरो ओम गथफोरखौहाय बिफां सायायाव जिरायनानै सलबाथा खोनासंहोनाय बे बेफोरबायदिबो अनेक माने खोनाबोदों आरोना गोदोनि आबै आबौमोननिफ्रायहाय जोंङो
औ गोदोनि जुगावथ' जोंनियाव कारेन्ट बा लाइन बेफोरबायदि गैयामोन ना नोंथां औ आरो आग्रो साथि बेफोरबायदि बा लेेम बेफोरजोंसो बाहायोमोन जोंनि आ बेयाव बुङोना बेफोरबायदिनो जोङो औ औ न'खराथ' जोबोर गोदोर गोदोर जायोमोन ना नोंथां बेफोरावनो बायदिसिना औ सिथ्लायावनो बा खामसालियावनो ज' ज' बेफोरबायदि मोनायावबो बेफोरबायदि जिराय जिरायनानै बा लेम लागायनानै बा साथि लागायनानै यनानै बेफोरबादिनो आ रायज्लायलायोमोन बा सलबाथा खोनथालायोमोन बा गोजां बोथोराव अर सायलायलायोम मोन नोङा होमब
औ औ नोंथां औ
औ जोङो जोंनि आबै आबौमोना सल'बाथा हिसाबै खोन्थानायावनो अ जेनेबा अ एसे मिनथिदों आरो
औ औ औ नोंथां थारैनो सैथो
औ
दा जोंहा समाबो जाबायानो नोंथां नोंथांनिफ्राय माखासे गोदोनि उम मा बर' हा बर' हारिनि माखासे माखासे गोदोनि संसार जानायनि सोमोन्दै आङो मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ नोंथाङा बे बाथ्राखौ सोंनानैहाय जोबोर मोजां खालामदों बा गोदोनि गोसोखांथिखौ एसे फैफिनहोदों आरो नोंथां। नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर
साबायखर ओ गोजोनथों नोंथां गोजोनथों